हेलौ। हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ खोनादोंना? खोनादोंना? हेलौ
उ
हेलौ नोंथांनि रावखौ खोनाफैयाखै हेलौ
हेलौ
खोनादोंना? आं नोंनिखौ नोंनिखौ खोनाफैदों
औ बारा खोनाया खोनायाबो नांदोंमोन। दे
अ दा खोनाबाय?
औ औ खोनाबाय दायो।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो नै जिरायनानै दङ।
औ दिनैलाय मा ओंखाम संखो मा ओंख्रि संखो?
ओंखाम ओंख्रियाना जोंहा दिनैहाय पटल भाजा ओमफ्राय दालिजों भेन्दिसोमोन
औ गोथावआनो नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रि संनानै मोजां मोनो?
ओंख्रिखौथ' आङो बांद्राय बर'नि गुबै गुबै ओंख्रिखौहाय संनो मोजाङै रोंजोबा होमबाबो आङो जाखिनिखौ संनानै जायो बेखौनो खिन्थानोसै आरोना बांसिन आङो बिदिनो फटल फटलखौ फ्राय जायो बेनि उनाव आलु उम गाजर ओमफ्राय आरो बिथिंजाय खांख्रिखला बिसोरखौ लगाय मोनदेर थालाम खालामनानै संनानै जायो आरो दैजों एसे आरो थाव एसे होनानै दै एसे होनानैहाय फोमोननानै जायो आरो थावजोंबो माने बांद्राय फ्राय फ्राय खालामनानै जाया आरो
औ
ओमफ्राय आरो बिथिं दालि मैगं जायो दालिजों आलु ओमफ्राय दालिजों इदिनो खुमब्रा खुमब्राफोरखौहाय गल गल हानानै आलु बायदि खालामनानै दालियाव होफानानै थाव सेरनानै जायो आरो
औ नोंथां नोंथाङा अनला ओंख्रि औ अनला ओंख्रि संफेरबाय ना?
औ अनला ओंख्रिखौथ' आङो संदों संनायालाय
औ
खोन्थानो नामा नोंथां बोरै सङो
अनदला ओंख्रिखौथ' जों अन देनो थाखाय माइरं लानांगौ देयो माइरंखौ एसे दैयाव सोमना दोनग्रोनानै एसे गुरै खालामनानै मिक्सार एबा ग्रेन्डार। नङाबा गोदोनि जुगावथ' बेफोर गैयामोन ना लाय। उवालाव देयो बेयाव देनानै। गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव ओ बेदर जुदि होफायो। अब्ला बेदरफोरखौ ओ थाव पियास बानलु संख्रि एसे होनानै एवफ्रामना लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव। ओ माबायाव सारायाव दै लाना नानै बा खानथायाव दै लानानै दैखौ गोदौ होग्रोनाय जायो आरो बेयाव। गोदौ होबाय थानाय समावनो। अनलाखौ एसे एसे गारना होयो जाहाथे अनलाया खनसेनो जुदि गारो ब्ला माने थाखाजोबो आथाखाजोबो ओ बेनिखायनो एसे एसे गारनानै एग्लिबाय थानाय जायो बेनि उनाव बेखौ होखांनानै ओ बेदर एवफ्रामना दोननायखौ होनाय जायो आरो। बेनि उनाव दसे थानानै बिदिनो दुन्दिया होबा दुन्दिया होबाय संख्रि बि एसे नायनानै ओ बेफोरबायदिनो संनाय जायो आरो।
औ आरो खारैखौबोथ' होनाय जायोना।
खारैबो होनाय जायो ओं।
थावजोंबो सङो सोरहाबा सोरहाबा। माने सङो सोरहाबा सोरहाबा। ओमफ्राय आरो सोरहाबा सोरहाबा खारै होनानैबो सङो आरो। बिदिनो नोंथाङा सब से मा ओंख्रिखौ मोजांसिन मोनो?
आंथ' बेफोरबायदिनो अनलाजों दाउ अनलाजों स-औवा मेवाइ। आरो अमा बेदरजों ओ- नारजि बेखौ जोबोर गोथाव मोनो।
अ बेद-औवा मेवायजों बेदर होन्दों नामा?
औवा मेव अनला अनला।
अनला
अ बेदरबो होफा जायो ओ- बेथ थ' एखेयानो ओ- औवा मेवाइ खौ हाना लाग्रोबाय हाखांनायनि उनाव ओ- बेखौबो माने खारै होनासो संनाय जायो। नोंङाब बा औवा मेवाया थब रुयनो नागिरा। बेनिफ्राय औवा मेवाइखौ एसे एवफ्रामनानै बेयाव ओ-
उम
दै होबाय दै होन होनायनि उनाव एसे खारै होबाय। खारै होनानै गोदौ होनानै अनलाख खौ होनाय जायो आरो। बेनि उनाव संख्रि बानलु नांबाथाय खांनाय जागासिनानै जायो।
ओं नोंथाङा संफेरबाय ना?
औ
नोंथाङा बेफोर मैगंखो। संफेरबाय ना?
औ संफेरबाय।
अ, आरो बेफोरनि अनगायै माबाफोर मैगं-थाइगं दैज्लां बोथोराव जानायफोर दङ नामा नोंसिनाव?
दङ जोंनियाव दा दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो। जोगोनारखौबो गायनाय जायो। बेनि उनाव मैथा भिनदी फथ दल काख्रेल आरो खुमब्रा आरो थारुनफोर गायनाय जायो।
मैथाखौ जोंनिथिंजायबो बेफोर मैगं थाइगंखौ मोनो मोननायालाय। बांसिनानो गावबा गाव गावबाागाव न'खरावनो दैज्लां बोथोराव जानो थाखाय। गायनाय जायो आरोना जेरैहाय मैथा मैगं बिथिं भेन्दि खुमब्रा ओमफ्राय आरो बे जिखा बहल बेफोर मैगं थाइगंफ्रा गावबाागाव गावबाागाव न'खरावनो बारियाव मोनजोब आरो जोंनि थिं
नोंथांमोनहा बे मैगाइगं गायोब्ला मा हासार होयो ओरैनो।
हासारखौथ' जोंना बांसिनानो सिगाङावनो दैज्लां जेनेबा माइ हाबाय दा माइ हानानै जे जिगाब ओंखारोना।
औ।
माइखौहाय मारा लानानैसो बै जायगा खौ गारो बे जिगाबखौहाय औ। आथिखालावथ' बांसिन जायगायाव नुनो मोनो बां- बांसिनानो माने गारियाव फानहरनाय ओमफाय जोंनिथिं खिन्थु बेफोरबायदि फानहरनाय जाया आरो। न'आवनो माइहुं लुनानै दोनो आरो। ओमफ्राय बेखौहाय माइहुं लुना दोननानै बिथिंजाय बोरमा मो सौनि थाखायबो आदार हिसाबै बेखौनो होनाय जायो संख्रि सारै सारै होयो आरो। मोसौनो बोरमा मोसौनो बोरमानोथ' एक्सलि होआ खान्थाल बिलाइफोर हो फानाय जायो आरो अब्लाबो। मोसौ बोरमा जयैनो दोनो नालाय जोंनिया खान्थाल बिलाइफोरखौ खाबथानानै। खानानै होयो आरो आरो बे माइहुं जिगाबा जे गोबाव जालाङोबा हारसिंनो सान्दुं अखा नांनानै बायलाङोना ओमफ्राय ‌ हाजों गोरोब लाङो ओमफ्राय बे हाजों गोरोब लांनाय बे हागायावनो माने बैफोर खेथिखौ मावो आरो। जेरैहाय भिन्दिफोरखौ मावो बिथिंजाय आरो
बा बेनो हासार महरै खामानि होयो आरोना?
औ बहलफोरखौ बेखौनो होनाय जायो आरो लोगोसे आरो गोबोरखियाथ' थाखायो नालाय बे गोबोरखि गारग्राबो जोंना जायगा दंखायो आरो।
औ
जानला मोनला गारनाय जाया आरो जोंना जेनाखि खेथिबो मावखायो नालाय बारिनि गोरान खेथिबो लोगोसे माव ओमफाय आ रो बेफोरखौनो गोबोरखिफोरखौनो होनाय जायो आरो हासाराबो जोंना गुबुन जायगाफोरनि बायदि माने हासार गैयि नङा आरो हासार गोनां जोंनि जायगानि हाफोरा
नोंथाङा ओइ बेफोर आबादफोरखौ ओरैनो जानोल' गायो ना फालांगिनि थाखायबो गायो
बेखौथ' मा बुंबावनो आरो जोंनि गामि ओनसोल नालाय जे न'आवबो नांखागौ लोगोसे आरो न' खाथि खालानि मानसिफोरा जेनेबा न'खरनि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा फैनानै सोरबा सोरबा सोरबा बिफैयो फाय सोरनिखौबा रां लानाय जायो सोरनिखौबा रां लानाय जाया सोरबा माने अननानै लाङो आरो रांफोरखौ नाङा होननानै बुंबा गावसोरनो होनानै गारलाङो ओमफाय बेबायदिनो लानायबो जायो आरो सोरनिखौबा लानाय जासिगोन आरो होलाङाबा लालिया बेबायदि आरो नोंथांमोननिथिंजायलाय
जोंनिथिंबो बेबायदिनो आरो
औ
बांसिन सुबुङानो आरो बेफोरखौ फालांगिनि थाखायसो मावनाय जायो आरो मानो होनो बा दानि जुगाव बयबो सरकारि सा ख्रि नागिरब्लाबो सहसाव मोननो थांला।
औ
आरो बेफोरखौ माने मावाब्लाबो जाया थांना थानोथ' माबा मोनसे बेे मावथारनांगोन नङा होमबा। बेनिखायनो गोबां सम सुबुङानो जायहा गोबां हा दं बिसोरो आबाद खो गावनि जिउनि राहा लामा हिसाबै लानाय जादों आरो
ओ
बेफोरजोंनो दा न'खर संसार सोलिलांगासिनो फालांगि खालाम-खालाम
औ
नोंथांमोनथिंबो बेबायदि फालांगि खालामग्रा दं नामा?
फालांगि खालामग्राया औ जोंनि गामिफोरावहाय न'खरफा न'खरफोराहायदङ आरो ना। जे गुबुन जायगायाव यावहाय हा जेनेबा गोरान खेथि मावनो थाखाय गुबुन जायगायाव थांनानै माने लाहैयो आरो सोरबा हा बुरजा गोनांफोरनियाव बिसिनियावहाय आदि बेबायदि हा गोरान खेथि मावनो थाखाय थाङो ओमफ्राय बेवहाय बांसिनानो जोंनिथिंजाय मैगं-थाइगं होनबा बेसरफोरखौ बांसिन फोयो आरो।
औ बेसराथ' जोबोर मोजां
बिनि उनाव मुला ओमफ्राय लाइ बेफोरखौहाय मावनाय जायो लोगोसे आरो फान्थाव फान्थाव बिफां गायनाय आरो फानथाव बिफांजों लोगोसे आरो बानलुबो होफालाङो बेफोरबायदिनो गोबां बिगा-बिगा लानानै गोरान खेथि मावहैनो
दिनैनि टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे